औ।
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों थां।
नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
औ आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
दा नोंथाङा ओरैनो जिरायना दंबा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आरोना नोंथां।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ जेनेबा जेरै जौ बानायनाय जौ लोंबा मा मा मुलाम फा जायो मा मा खहा जायो जेनेबा जौखौबो जोङो फानहरनानै माबायदि मुलाम्फा खामायनो हायो बेफोरनि बागैनो सावरायनोसै। जेनेबा नोंथाङा दा जौ जौनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ औ।
ओ जोंथ' दा जौ बानायनोब्ला जोङो
औ।
गि गिबियावनो जोंनो बकारखौ नांग्रोगो जायो आरोना नोंथां।
औ।
जोङो बखारखौ बानायनो थाखाय जोनो गिबियावनो ओ माइरंखौ ओ देग्रोना देग्राना लानांगोन। जोङो जोङो माइरंजों लोगोसे बेवहाय मोखोना बिलाइ ओ मोखोना बिबार बेफोरखौ लानाय जायो आरोना जोङो ओ बे माइरंखौ देनो थाखाय जों गिबियाव बे माइरंखौ दसे सम ओ दैयाव सोम सोमग्रोनांगोन आरो दैयाव सोमखांनानै जोङो बेखौ ओ बोखांना बोखांनानै बेखौ दसे फोरानग्रोनो होनांगोन।
औ।
उनाव जों बेवहाय ओ बेनि उनाव जों बेखौ दिंखि दिंखियाव
औ औ।
बेनि उनाव जोङो बे बाहारखौ ओ देखांनानै जों बेखौ राहां खालामनानै साननैसो सान्दुंङाव फोरोंनानै दोनो आरोना रान राननानै मोजाङै
औ।
मोजां जा
औ।
मोजाङै गोरा जायो।
नोंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ।
ओ जौखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो ओ न एबा माइरं एंखुर बेखौ जोङो दख ओ दखानावबो मोनो आरो जों न'आवबो न जोंनियाथ' माइरंआ न' न'आवनो थाखायो नालाय न' दां।
नोंगौ।
बायनानै लायो। जोङो बे ओ बेनिफ्राय जोङो माइरंखौ संनानै
औ।
जों बेखौ ओ
औ।
ओ दसे गुसु जाहोनानै जोङो बेखौ स्टिगाव स्टिग बनाय थायो जों बेयाव बेखौ ओ बे ओ माइरं संनायखौ जोङो बेवहाय दिहुननाय जायो आरो। दि बेखौ ओ दसे थानानै
औ।
मोजाङै फेनस्रानानै जोङो बेखौ मोजाङै गुसु जाहोयो। बे उनाव जों बेयाव ओ बे भाखारो ओ भाखार बानायनाय जों बेखौ ओ बबे बबा थाइबा बबा सयथा बेफोरबायदि लानानै सिफ्रुनानै मोजाङै गुन्दि खालामनानै जोङो बे माइ माइरं एबा ओ जखाइ संनाय ओंखाम
उम
जोङो फोन मोजाङै फोननानै दोनो। आरो दै साबस्रि ओ दै साबस्रिनानै एसे एसे दै साबस्रियो। जोंनि ओ जोमाय रोसि बेयो मोजाङै ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै खाथुमनानै ओ प्लास्टिकखौ मोजाङै खाथुमनानै दोनो।
औ।
बे ओ जोंनिया बेयो बे जखाया जायोब्ला जोंनिया हायाव गोलैलाङा। जोंनिया जखाय आरो जखाय रोसिया हायाव गोलैलांब्ला जोंनिया सेरेबा ओ जे बे जौआ जोंनिया ओ एसे नरम जायो आरो ना। बेनि थाखायनो जों मोजाङै खाथुमना दोनो। ओ जोंनिया बेनि उनाव जोंनिया बेखौ ओ सानसे बा साननैनि उनाव जोंनिया बेखौ ओ बेवहाय रोसि जायोब्ला जों बे बाल थिं एबा खान्थायाव सोनानै दोन नो बेयाव सोखांनानै जोङो खांनानै जोङो साननै सानथामसोनि उनाव बेखौ जौ बानायनो थाखाय आव लाया जोङो ओ जौखौ बानायनो थाखाय जोङो
औ।
गंथाम नांगौ जोंनो। जों गिबियाव ओ जोङो ओ बे ओ जखाय दोननाय खान्था बि जों होग्रोयो आरो गेजेर मोनसे गेजेर मोनसेयाव जोङो
औ।
ओ पाइप लगायो पाइप
औ
बेखौ आ जायनिफ्राय जोंनिया सेरेबा ओंखारलाङो
औ
पाइपनि जो जो माबा पाइपजों ओ बेनि उनाव बेखौ हा आरो साथाराव मोनसे खान्था दोनबावो आ जाय बे ओ दैखौ होयो।
औ
जों बेखौ गासै ओ बे खान्था मोनथामखौ मोजाङै हाजों लिरथेना लिरथेना लानांगौ आरोना औ। बेनि उनाव जोङो बे सा आ साथारनि खान्था बेयाव जोङो ओ सेर ओ अर सुयोब्ला जोंनिया बेनि सा थारनि दैया गुदुं जायो बेखौ जोङो ओ बांद्राय गुदुंथार जाबा जों बेखौ बेनि दैखौ सोलायबाय थानो गोनां जायो आरो ना। बेखौ सोलायाबा जोंनिया बेयो आ जास ओ जौ बेयो ओ मोजां जायो। जोंनिया इयो ओयो हा जायबा हालिरथेयो बेयो गोदो जोंनिया गुब्ला लांबाय थायो बांद्राया दै गुदुं जाबा।
औ नोंगौ।
बेबायदिनो जोंनिया सेरेफखौ हुंनाय जायो आरो नोंथां ओ। नोंथाङाबो दा अ जौ लोंनायनि सायाव माबायि खहा जायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
जेनेबा जौआथ' जोंनिया मोजा मोजाङै बाहायबा मोजां गाज्रि गाहायबा गाज्रि नङा होमबा?
औ औ।
जौखौ जेनेबा जोंनियाथ' दा दैज्लां बोथोर जेनेबा फोथाराव जोंनिया गोबां जोंनि खस्थ' मावना फैनायफोरालायनो जोंनिया जौ गुसुखौ जाहाथे जोंनो जेरै जौ गुसुखौ थान्दा जायो होननानैसो लोङो आरो ना मानसिफोरा गोबाङानो। औ जेननिफ्राय जौगसिखौबो जेनेबा बोराय बैसोनि मानसिफोरा जेनेबा मोजांनि थाखाय लोङो। आरो बेखौ जोङो लोंबा गाहाम मानो मानो होनबा जों बेवहाय खम बिबांनि लोंबा जोंनि देहाया जेबो खहा जाया नाथाय जों बेखौ गोबां नांगौनि बारा ङौ लोंब्ला जों गोबां जेरै गोबां गाज्रि बेरामावबो गोग्लैनो हागौ। जोङो बोब बेरामाव गोग्लैबा गो बां रां जेरै मेडिकेलफोराव लांनाय गोबां रां खरसा बेफोरनि थाखायबो जानोहागौ। आरो जोंनि सावस्रिया गाज्रि जालाङो बेफोर बेरामाव गोेलेनाय लोगो लोगो।
औ औ।
औ बेनिखायनो जोङो जौखौ नांगौ जेनेबा खम बिबांनि लोंनांगौ। मानो होनबा जोङो नायनांगौ बिबांनि बाहायब्ला जों जेरै नुनो मोनबोदों जेनेबा जोंनि फुजा पाथाल फांसनफोराखौ नो नाय। नोगोद उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा गोबां बिबांनि जौ लोंनानै गारिफोरखौ नांगौनि बारा गोसो गोबां मानसिफोर जों जेनेबा एक्सिडेन्ट जानानै थैनायफोरखौबो जों नुनो मोनदों खम खम बैसोआवनो गावनिलाय जिउखौ खोमाना लानायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
औ बेनिखायनो जोङो गावनि नांगौ हिसाबावल' लोंनांगौ जौखौ नांगौनि बाराब्ला जोङो जेरै मानसिया जेनेबा थद गैयि जायो जेनेबा जा बेनि जाहोनाव जि बानायदों बेखौ हमना मोना। आरो जेरै बेफोर बेफोर बाराद्राय जौ लोंना थांनानै न'आव जेरै उदखारि इदि खालामहैनाय जेनेबा बुदला बुसि जेनेबा बिदि खालामहैनाय दावराव दावसि खालामहैनायखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा।
औ औ।
अ' जौखौ जोङो गावनि नांगौ हेफाजाब एसे बिबांनि लोंनांगौ नांगौनि बारा बाहायना। आरो जोङो जौखौ फाननानैबोथ' जो जेबा लोङाबालासिनो जों जौखौ फाननानै। गोबां रां खामायनो हायो नङा होनोमबा।
औ औ'
औ जोंनि बेयाव गोबां जन गोमासि दं जेनबा जोंनिया खायफा खायफा गामियावथ' जोंनि बर' हिन्जावफोरा जौ खावनायखौनो गावनि गाहाय जेनेबा जिउ खांनायनि राहा हिसाबै बान्ना लादों नङा होमबा। औ गोबां मानसियानो जौ खावनानै गावनि जिउखौ खुंनायखौबो आं नुनो मोनबोदों। गोबां बेयावबोथ' मुलाम्फा दं नङा होमबा। जोंनिया गामिफोरावबो जेनेबा बथलसेयाव जोङो द'जि रां बेखौ जोङो सोहोरफ्राव फानहैबा सेजौ राङा लासै मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया दानिया फाइकारि बेफारिफोरा जोंनिफ्राय बाइ ख'ना लांनानै गोबां बुरजा दामाव फानहैयो टाउन सहरफोराव नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
औ बिदि टाउन सहराव फानहैनायखौथ' जों नुनो मोनखादों नोंथाङाबो नुनो मोनदोंना।
औ औ नुदों नोंथां।
औ जेनेबा बिदिनो आरो बिदि मुलाम्फा जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जौहा जोंनि गोबां गाज्रि गाज्रि जौबो दं। बेनि अनगायैबो जेरै, जोङो बिहार गोर्जा जायखौ बुङो जोङो जोंनि माफोरावनो मोनो जेरै, जोंनि साखाथिनि जेनेबा वाइन सप, गला, जौनि गला, बेफोराव मोन नङा होमबा। औ बेफोर जोङो बेफोर गलाखौ होनबानाया गाहाम नङा आरोना। मानो होनबा जोङो बेफोर गलानि जौखौ लोङोब्ला जोंनि सावस्रिया थाबैनो हामा जायो। आरो जोङो। जेनेबा जोङो ओरैनो न'आव थानायाव जेनेबा जौफोरखौ लोंबाय थानाङा मानोना बा जौआ ओरैनो जेनेबा जों ओरैनो न'आव उन्दु उन्दु जानानै जेनेबा जौ लोंग्रा जोंखौ बेमारा थाबैनो नाख्रेबो। जेनेबा जौ लोंब्ला जों एसे खामानिफोरखौ मावनो होनांगौ जाहाथे जोंनि देहाया। एसे गोग्गोयै थायो।
औ औ जोङो जौ लोंनायनि जौ सावनायनि अनगायैबो। जों बर'फोराथ' गोबां जौ जौजोंनो। न'खर सालायो आरो ना नोंथां। आरो गोबां बर'फोरानो जौखौ लोङो आरो गोबां आं। बर'फोरानो जौ लोंनानै खहा जानायखौ नुनो मोनदों नोंथां। आरो ओ जोङो। ओ जोङो बेफोर जौखौ खावालासिनो जोङो बेफोरनि। जायगायाव ओ बबेबा मैगं थाइगंनि फालांगि आरो साहा दखान बेफोरबायदिबो होनो हायो आरोना नोंथां। साननानै नायोबा जोङो बे जौ बानायनाय ओ जौनि फालांगि। ओ बेफोरनि उल्थायै जोङो बेफोरखौ होनाया मोजां जायो आरो नोंथां। गोबां जोंनिया साहा दखान गोबां मुलाम्फा दङ मैगं दखानफोराव। बेफोरबायदि साहा फालांगि ओ मैगं थाइगंनि फालांगि मावनायखौ जोङो जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो।
ओम।
ओ जोङो जोंनियाथ' जौआ गोबां देहाफोरखौ खहा खालामो आरो ना नोंथां बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ। बेफोर जौनि फालांगिफोरखौ होआलासिनो बेफोरखौ होनाया मोजां जायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदि होयोबा जोंनिया गोबां ओ देहायाबो खहा जानाय नङा। आरो जोंनिया गोबां ओ बर' सुबुंफोरनि थाखाय गोबां ओ
औ औ नंगौ। औ नोंथां जोंना समा थौथ'बाय
समाबो एसे थौबाय ओ दिनथ'लायदो होनबानो' नोंथां
औ दे नोंथां गोजोनथों।